औ नोंथां आं नै आं जिरायानास दङ नोंथां आं मफ्राय नोंथालाय अ जाखांबाय नोंथां नोंथांजों अ मोनसे गोनां खोथा सावरायनो नासो नोंथां। देन फन हरनाय जादोंमोन नोंथां औ औ होनबाथ' आं नोंथांनाव ग्रोब माबा समावनो नोंथांनो फन हरनाय जाबाय। औ औ नोंथां बिदिथ' आं नै दा सानैसो आङो नोंथां मोसौ फिसिनाय बा मोसौ बाथोन खालामना दङ आं नोंथां
हा होनोमबाथ' बिराद मोजां नोंथां
मोजांखौनो मथ'नांसिगोन नोंथां माने आं बेयावनो दा मुखुब जाना दंथ'यो आरोना औ औाङ अ हागोन हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
दे नोंथां एसे बुंथिना होलाय
जागोन दे नोंथां अ मोसौ फिथ होनोब्ला नोंथां जोंहाथ' माने माखासे बिबांनि मोसौखौ फिसिनायखौ जोङो बुंनो हायो बा बाथोन होनोब्लाथाय माने जोंहा मोसौआव गासै माबासो दं आरो ना गाइखेर खेर होग्रा मोसौआ जोंहा पन्सासथासो दङो बा बाजिथासो दं जोंहा ओमफ्राय बिदिनो माखासे मोसौ बो दंबावो जेरैहाय जोङो मा बुंगोन बेखौ हालुवा दामब्रा बेफोरबायदि थायोना फिसा फिसौ लानानै। गासै सेजौ बारोआनो नोंथांसि सेजौनि इसे खिथि बारगोन ओमफ्राय बिब्दिनो मोसौफोरखौ आङो बांसिन गांसो जाहोनो थाखाय फोथाराव आगारो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय फोथाराव लांजाया आरो आंनिया मा नोंथां बाथोना बा मोसौ फिसिनाय जायगाया आंनिया हाग्रा खाथिखा। जायनि थाखाय आङो गोरलैयैनो मोसौफोरखौ हाग्रा सिङाव हरनानै गांसोखौ जाहोहैनो हायो आरो आरो बिसोरखौ नायनो थाखाय बा गुमनो थाखाय आङो सानै लावखारफोर लाखादों। जाहाथे मोसौआ जेरे मेरै खाथिंनानै गोमालाबाया आरो मालायनि बारि बागानफोराव थांनानै मालायनि जेबो खहा खालामहैया बेनि थाखाय आङो सानै मोसौखौ गुमबग्रा दोनखादो आरो बिदिनो मोसौ फिसिनानै आंहा बे बाजिथा मोसौथ' आंहा गाइखेर होयो नालाय बिदिनो बे बाजिथा मोसौआव गाइखेर होनानै आंहा गासै सानसेयावहाय मासे मोसौआ थाम बा ब्रै लिटारै होयोब्लाबो सानसेयाव नैजौ लि तार सो बा नैजौनि मालाबासो खमबो जायो नोंथां मोसौआ माने गांसो मोनजानायसो जायो नालाय गाइखेर होनायाबो। बिदिनो आङो माबायाव से लिथार ब्रैजि रांआव फानहरो ओमफ्राय सानसेयावहाय स्नि रोजा दाइन रोजासो फैयो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो माखासे खरसाबो खालामनांगौ जायो नालाय। बिदिनो आंहा मालाबा मालाबा माखासे जेंनाफोरजोंबो मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरै माखासे समाव मोसौनि बेरामफोर फैयो जेरै आइबेर देरनाय सौखा जानाय मोसौनि उदै फोखांनाय बिदिनो बायदिसिना आरो बिदि जायोब्ला मा खालामो आङो खाथिनि भेटेनारि डक्टरफोरखौ लेंंहरनानै माखासिम। बिजि मुलिफोर होफैहैयो आरो आरो बिदिनो मालाबा मालाबा समाव मा जायो सोरनिबा आबाद फोथाराव थांनानै मोसौफोरा जाला हैैयोबाथाय बे आबादनि बिगोमाया फैनानै एसे रायफैयो बुंफैयो आरो ना जेनेबा मोसौफोरखौ सामलायनो हायाबा मा लादों बेफोरबायदि बुंफैयो बेजोंबो आंहा इसे जेंनाफोरा मोगा मोगि जानांगौ जायो आरो बे मोसौ बा जोंनियाथ फिसिनाया दा लकेलसोन नालाय माने जायगायावनो फिसिनाय माने जोंनियाव मोननाय मोसौखौ जोंङो लकेल मोसौ होनो नालाय ओमफाय बिदिनो मोनसे मोसौ दंबावो जारसि मोसौ होनाय बेखौबो लोगोसे फिफानाय जायो आंङो जारसि मोसौआ आंहा गासै माबा दङ गाइखेरल होग्रा बेयो ओमफाय बेहा मा होनो बेखौ आंङो बिदि फोथारफोराव अगार हरा आरो बेनि थाखाय आंङो एक्सट्रा आलादा रोखोमनि माने बाजाराव मोननाय दानाफोरखौ बायनानै बेनो होनाय जायो। बेजों लोगोसे गांसोफोरबो हानानै बेनो होफैनाय जायो। बेखौ आबोर लानाया एसे खस्थआनो नोंथां बुंनो थाङोब्ला मानो होनोब्ला बेनो नांगौ रोखोमनि समाव गांसो आदार बा दै आरो बांद्राय गरमबाथाय बेनो सम सम बारबोनांगौ नालाय बिनि थाखाय फांखा बायदिसिनाखौ जोंङो जगायना दोनखानांगौ जायो आरो जाहाथे बेयो जेबो खस्थ मोना बांद्राय गरम समाव बांद्राय गरम जायो आरो मोसौआ बेयो थिग बेबायदिनो थाम बायदिसिनानिफ्राय बारगनो थाखाय मा खालामो खामो। थुफा होयो जोंङो आरो बिदिनो सम सम जायगायाव थाम्फैनि थाखाय माखासे मुलिफोरखौबो खाफैनाय एबा सारफैनाय जायो आरो आरो बेखौ जोथोन लानांगौ जुदि थाम्फैनि मुलिफोरखौ गांसोफोराव मोनजाफैबा मोसौ एसे उदैया गाज्रि जायो खिस्रायनाय बायदिसिनाखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो थिगबायदिनो मोसौखौ मोसौनि गाइखेरजोंल नङा मोसौखौ फाननानैबो माखासे रां आरजिनो हायो जाय रांजों नखर सुंथाालांनोबा नखरखौ सोलिलांनो हायो आरो बिदिनो आरो मोसौनि बे हासार बा खि खि मोसौनि गोबोरखियाथ हासार जायो नालाय बे जोबोद गुन गोनां हासार जायो बेयो बेखौ लोगोसे मैगं बारिफोराव होयो आंङो बिदिनो आबाद फोथारफोराव लांनानै गारहैयो बिदिनो आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बे गोबोरखि बा गोबोर हासारखौ बायनानै लाङो बेजोंबो रां आरजिनो हायोबा मुलाम फा जायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो माबेबा समाव हाग्राफोराव हगार हरोब्लाथाय माने जि मोसौ गुमब्रा लावखारफोर बेसोरथ नाय थाबजोबनो हाया नालाय एसेबां बुरजा माने मो मालाबा मालाबा मा जायो मोसाफोरा लाखिनानै जायो आरोना मोसौफोरखौ बेयावबो इसे खहा जायो आहा अब्लाबो मा बुंनो माने हाग्रायाथ' जोंनि जायगा नोङा जाहैबाय बे मोसाफोरनिसो जायगाखा नालाय जेबो बुंनो हायाबा रावनोबो जेबो खोन्थानो हाया आरो ना बिदि माबानि ओ हाग्रा बिफाननि सुबुंफोरजो जेबो सावरायनो हाया आरो जुदि बे हाग्रानि मोसाफोरा जोंनि जायगायाव फैनानै जाफैयो अब्लाथाय इसे माबाफोरखो जोङो असुंथाइफोर मोननो थाखाय आर'जलाइफोर होनो हायो आरो। जाहाथे बिसोरो जोंनि जायगायाव फैना जाफैदोंब्ला थाय जों बिसोरनिफ्राय अनसुंथाइफोरखौ मोनो। जुदि हाग्रायाव हगार हरनाय सिङावनो जुदि मोसौआ जाजायो अब्ला बेहाय बिसोरनि जेबो जाय दाय थायानो जाहैबाय नालाय अब्ला बेहाय जोंहा खहा जायो आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा आथि खालाव माथो मावगासिनो दं?
आंबो बिदिनो अमा फार्म खुलिनानै दं नोंथां।
ओमबास' नोंथाङा मोजां खामानिखोनो मावगासिनो बा मोजां हाबाखोनो मावगासिनो दं। नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा बे अमा फाराम खौ माबोरै खालामनाय जायो?
ओ जोंनाव अमा फार्म होन्ना बुङोबा जों जेरावहाय अमाखौ फिसिनाय जायो अमाखौ जों जमायै फिथुमनानै दोननाय जायो। बेखौ जों अमा फार्म होननाय जायो। ओ अमा फार्म खामनो थाखाय जोङो गिबियाव मा खामनांगोन जोङो माखासे फिसा फिसा अमा बा जोङो माखासे अमा एरनायनि थाखाय जोङो अमा बिमा बा अमा जोफोरखौ जोङो बायनानै दोननांगोन अमा बुन्दिफोरखौ बायनानै दोननांगोन जाहाथे जों उनाव उन समावहाय गोबां फिसा मोननो हायो मानो होबा जों अमा फार्म होनना बुङोबा जाहा जों बाहाय मास ए मानैल' थानाय अमाखौ बुंनाय नङा जोङो बाहाय अमा फार्म होनना बुङोबा जों गोबां अमा थानायखौ बुंगोन। थिग बेबायदिनो आंबो नोंथां सिगांहाय आंबो बिदिनो दसथा बिसथासोल' आं बायग्रोदोंमोन ओ माखासेया ओ बुन्दि जाबाय आरो माखासेया बुन्दा दा बैसोर अमाफोरखौनो आङो ओ फिसियै फिसियै मानि ओ फुङाव खनसे होबाय आदार ओ सानसुआव खनसे होबाय बेलासियाव खनसे होबाय बा मोनायाव बिदि जों आं सानसेयाव खनथाम आदार होयोमोन दा बेनो देरै देरै देरै ओ माखासे बुन्दि अमाफोरा देरनानै माने फिसा होबाय फिसा होनानै दा बेसोरो ओ मासे अमायाव गैयाबाबो अबावबा खम थारावनो दाइन था ओ दाइन था गुथाया होखायो दा बेनि एरि एरियाव दा गैयाबाबो ओ सेभेनटि ओइटिथानि गोजौआव अमा दं आरो नोंथां। दा जोङो अमा फार्म खालामनो थाखाय जोङो गिबियाव जोङो अमानि बारै जों मिथिना लागोरनांगोन जोङो अमानाव मा माखासे ओ अमाया माबायदि आदार मोनजायोबा ओ माबायदि थासारियाव थायोबा ओ आरो अमाया लोमजायोबा अमाया बेमार जायोबा जों मा मा मुलि बाहायनांगोन बैफोरनि बारै जों मिथिना लागोरनांगोन। जोङो अमाखौ न'नि खा खाथियावनो ओ फार्म बानायनो नाङा मानो होनोबा जों न' बा न'संसेयावनो बा न'नि खाथियावनो जों फार्म बानायोबा अमाया अमाया माखासे ओ बिराद बिस गोनां थाम्फैफोर सोमजिहोयो। हाब्रुनिफ्राय बेनिखायनो जोङो अमा फार्मखौ जोङो न'नि एसे जानगाराव खालामनांगौ बेनिखायनो आंबो न'नि एसे जानगारावसो खालामदों जाहाथे आंनि अमा फार्मनिफ्राय बा आंनि अमा फार्माव सोमजिनाय थाम्फैफोरा मानसिनि थाखाय बा जोंनि न'खरनि थाखाय गाज्रि गोहोम खोख्लैया। बेनि थाखाय आङो अमा फार्म खालामनो थाखाय आङो गिबियाव ओ भेटेनारि डक्टर बा ओ डक्टरनिफ्राय अमानि बारै आं ओ माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिना लादोंमोन ओ मानो होनोबा अमा अमा फिसिनो थाखायबो अमा फार्म खालामनो थाखाय जोंनो अमानि सोमोन्दै मो थिग्रोनांगोन बेनिखायनो आङो माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राखौ मिथिना लादों। अमाया अमाया जोंनि बर'नि बयनिफ्रायबो बाहायसिनजानाय बा जाजासिननाय बेदर। जोंनाव अमा होनबाथाय जोंनि बर'खौ मोनथिखायोना नोंथां औ बेनिखायनो आंबो अमाखौनो अमा फार्म बानायसै जाहाथे जोंनि हाबाफ्राव जोंनि सोरनिबा ओ माबा प्रग्रामाव माबा मोनसे प्रग्राम जायोबा माबा मोनसे हाबा जायोबा जोंना मा अमानि दिमान्डआ बिराद जायो नङा होमबा नोंथां औ उम। बेनिखायनो आंङो अमा फार्म बानायदों। जोंनि हाबायावथ'बा जोंनि गामि मोनसेयाव हाबा जाबानो आथिखालाव माब्रै माबा अमाया थांखायो बेनिखायनो दा आंनि गामिनि बा आंनि एरियानि खाथि खालानि मानसिफोरा सोरनावबा हाबा जायोबा बा सोरनावबा हिनजाव बिलायोबा बैफोरबायदि ओ हाबाफारिफोराव माने आंनिफ्राय बिराद अमा लाङो आरो ना नोंथां माने बिराद थाखा खामायनो हायो माने रां रुफा खामायनो हायोओ जेनेबा नों मासे अमाया एखमबा आंनिया हमना लादो आंनि अमाया दुइमन जायो बा देरमन जायो नङा होमबा बैफोरबायाददि अमानि थाखाय मा आङो मासे अमायावनो गैयाबाबो खमावनो खमथारावनो फन्द्र' बिस हाजारखौ मोनखायो नोंथां होमबा सानसेयावनो आंनिया मा माबा सयथा गाहाम अमा थाङो नोंथां सानसेयाव माबा सयथाखौ सानना नायदो जिबा हाजारखौ जिबा रोजाखौनो लादों मासेयाव होमबा जोङो मा औ बेराद फैसा जायो नङा होमबा औ औ बिदिनो‌ जायो नोंथां दा बेखौ माखौ सिबिनांगौ आवबो दा गोरलै नङा नोंथां माने माखासे समाव ओ जोङो अमानि थाखाय बा अमाया लोमजायो बे अमानि थाखाय जों मुलि होनो रोंनांगोन नांगौ रोखोमै जोङो डक्टर लेंहरनानै बा जुनारनि डक्टर लिंहरनानै जोङो मा मुलि जाहोनो नांगोन बा बिजि
औ नंगौ नंगौ बिदिनो सम समथ' नोंथां अमानि माखासे बेमारफोर फैबाय थायोना औ औ बेफोर बेमारजों नोंथाङा मोगा मोगि जाफेरदों ना जाफेराखै
जाखांबाय नोंथां दाखालि बावैसोसो माने आंनि मानै बा माथामसो अमाया माने बे लेंग्रा बा लेंग्रि जानाय बेमार फैया होमबा औ बेबायदि जादोंमोन आरो नोंथां औ बे लेंग्रा बा लेंग्रि जानाय जाथायखौ नुनाय लोगो लोगो आङो मा खालामदोंमोन जुनानै डक्टरखौ लिंहरदोंमोन नोंथां जुनादनि डक्टरखौ लिंहरबाय बिनि उनाव डक्टर फैनानै मा खालामखो बिसोरखौ मुलिबो जाहोदों आरो बिजिबो थुदों बिजि थुखांनानै ओमफ्राय मा साननै बा सानथाम थानानैनो बै आंनि जा माथामसो अमा जखम जादोंमोन बा आथिं लेंग्रा बा लेंग्रि जादोंमोन बेयो मानि ओ मोजां जादोंमोन आरो ना माने डक्टरा बुंमोनोन आरो ना जुनारनि डक्टरा बुंदोंमोन मने जों जेब्ला अमा खालामो बा जिखुनु जाया फार्म खालामो जोङो जेब्लायबो मा होनदों मोनसे नङा मोनसे जाब्रबथायजों गोग्लैखायो बेखायनो ओ फाहामथायाइ गोनां बा सोलोंथाइ गोनां फाहामथाय नङा होमबा बेखौ जोङो सम सम लेंहरनांगौ होननानै बुंदों
नोंथां बिदिनो नोंथाङा मा मा अमाखौ लाखि जेनेबा अमायाथ' जोंहा गोबां जतनि दंना नोंथां जेनेबा जोङो जायगायावनो मोननाय अमा आरो गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय अमा जायखौ जों हाइब्रिद होनना बुङो ओमफ्राय बिब्दिनो अमा बुन्दा अमा बुन्दि बेफोरबायदि फिसिनाया माने अमा बुन्दाखौल लायो ना अमा बुन्दिखौ लायो नोंथाङा ना मोननैखौबो फिसियो आङो